औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो हरदोंमोन बे आयदायानो जादों जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
औ
दोरोङारि जोंनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' समाजाव गोबां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां
जों जानाय लोंनाय एबा जोंनि मैगं थाइगंखौनो होननानै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो माने हााइ बाजाराव एबेबा बबेबा दखान गलायाव माने फ्राय मैगं थाइगंफोरखौनो बायनानै जानायखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां जेरै औ खाथिनि बारियाव थानाय माखासे मैगंफोर जेरै खिफि बेन्दों जेरै खिफि बेन्दों दुब्लि बारियाव मोननाय मानामुनि माथि गालदा औवा मेवाइ नै बैफोर जेरै खारौ खान्दाय बिबार जेरै दिंखिया नै बेफोरखौ माने जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि बारियाव नङाब्ला बबेबा हाग्राफोराव हाग्रा थानाय नै बैफोराव बुथुमनानै लायनानै माने बेफोरबायदि जाग्रा आरो लोंग्राखौ बुथुमनानै जाबोनाया
औ
बेबायदिनो जों बुंनो थाङो एबा खोनानो मोनबोनाय मथेब्ला जोंनि बे जाय खिफि बेन्दोंना बे खिफि खिफि बेन्दोंफोरखौ जोङो एवनानै जायोब्ला एबा आलुफोरजों एवनानै जायोब्ला जोंनि माखासे देहानि उसुबिदा जानाय जेरै लोमजानाय खर' सास्रोनाय नै बैफोरो माने गोजानाव थाङो एबा लोमजानाय साजानायफ्रा गायो होननानैबो जों मिथिनो मोनबोदों आरो नोंथां बे खिफि बेन्दों जानानैहाय आरो लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला जेरै मान मुनि ना नोंथां बै मान मुनिफोरखौ जायोब्ला जोंनि उदै सानायफ्रा माने माखासे गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा बुंबोनाय खोनादों माने बेफोरबायदि ओंख्रि एबा मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां जायो आरो माखासे उदै सानायफोराबो खारो होननानै जों बेफोरखौ मिथिनो मोनबोदों आरो नोंथां आरो जों बे बेखौनो आरो जोंनि दोरोङारि आरो दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा जेरै बयजोंबो मिथिजानाय नारजि अमा आरो अनला दाउ औवा मेवाइ दाउ बै साम' साम' सबाय खांख्राइ ओ ना गोरलैजों मैथा बैफोरनो आरो नोंथां माने जोंनि दोरोङारि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनो बिनि गेजेराव आं नोंथांनो माने मोनसेल' बेखेवनानै खोन्थानो नागिरदों जेरै बयजोंबो थिजानाय सबाइजों साम' बेखौ नोंथां एसे फोरमायनो सानदों आरो आं नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै जोङो साम' साम' ओंख्रि साम'जों सबायजों संनोब्ला माने जोङो गिबियावनो साम'खौ नोजोर होनांगोन बबे दैमायाव दं बबे ओ निजोरा दैसाफोराव मोनगोन नैबेखौहाय जों नोजोर होना लाग्रोनांगोन बेबायदिनो नोजोर होनानै जों ओ गामिनि बोराय बुरै नोङाब्ला सोरबा सेंग्रा सिख्ला सासे एबा सानै लोगो लानानै ओ दैसाफोराननिफ्राय साम'खौ बोखांनानै लाना फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो साम'खौ बोखांनानै लानानै फैनानै न'आवहाय बबेबा बाल्थिं नोङाब्ला साराय गामला बैफोरावहाय माने बे ओ साम'खौ लाबोनानै हरसे नोङाब्ला हरनै दैयाव सोमनानै माने बिनि मैलाफोरखौ खिगारहोनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
खिगार होनानै बेबायदिनो अखानायै फुङाव एबा जिखुनु टाइम मोन टाइम मिलायब्ला बेनि जाय मोखां दाखोन माने बेखौहाय माखासे बिजि नोङाब्ला सिफटि फिनजोंहाय बिनि दाखोनखौ गारनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि माखासे ओ उन बाहागो जायखौ खिबु माने बेखौ जानो थाखाय मोजां जानायनि दानस'नानै गारनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बेखौ गारनानै आरो बेखौहाय मोजां ओ लेबुफोरजों सुना नै लानानै माने बेखौहाय एवफ्रामनानै लायो आरो नोंथां एवनानै एवनायावबो ओरैबायदि माने नोंथां स्टिलनि गारबाफोरजों एवनाय जायामोन आरो नोंथां बै समाव हाय माने जायखौ बुङो ओंखाम एरग्रा खादौ ना बै खादौजोंसो एरनाय खोनायोमोन आरो नोंथां बै समावहाय ओमफ्राय जों लोगोसे जोंहा ओरै सा सबायखौ रुनानै लाग्रोयो रुनानै लानानै बेबायदिनो ओ जेब्ला सबाइया मोजां मोनो रुयो अब्ला साम'जों सबायजों ओ मोनसेयावनो जमा खालामनानै गोदौहोनानै माने मस्ला मस्लिथ' फ्राय होनायानो जायामोन गोदो नोंथां जेरै जोंहा नेचारेल हाग्रा बंग्रानि फ्राय मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया नै बेफोरखौनो होनानैहाय ओ गोथाव मोदोमफ्रु जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांनावबो ओ जोंनि दोरोङारिनि जानाय लोंनायनि ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा इसे
ओ हागोन नोंथां औ
औ
जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोनाय दोरोङारि जाग्रा हुदा ओंख्रिफोर बा मैगंफोर दङ बेफोरनो जाबाय गिबियाव ओ बयजो बयजोंबो मिथिसारजानाय जेरै अनला दाउ अनला मेवाइ दाउ जेरै नोंथां दहाय होननाय बायदि सबाइ साम' नारजि अमा सबाय दाउ हांसो खुमब्रा
नंगौ नंगौ
लाइ खारै लाफा खारै जेरै गोखा गोखै जानाय हुदा जोंहा दङमोन माखासे दोरोङारि हुदाफोर बेफोरनि गेजेरजों जोंहा दिनै जोंनि गेजेराव अनला दाउखौहाय जोंहा जि आइ टेक मोननो हाबाय आरो खेरा दाबसेनि मैगं बेखौ जोंहा जि आइ थेक मोननो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आ गोखा गोखै जानाय बेखौबो जोंहा जि आइ थेक मोननो हाबाय नोंथां थारैनो बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय खाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव होननानै जों सानना लानांगोन आरो जों गोग्गानानै ओ लानो हानांगोन नोंथां जेरैबायदि जोंनि बर'नि जाग्रा हिसाबै जोंहा दिनैनि दिनावहाय जोङो सिनायथि मोननो हादों बेबायदिनो औ नाफामफोर बेफोर जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा हुदा दा आं नाफामखौ माबोरै बानायो आरो माबोरै जायो बेनि सोमोनदै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ नाफामा जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा हुदा दा जों नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो दैमा दैसा बा आ दुब्लिफ्राव जों गिबियावनो नाखौ लायग्रोनांगोन खायफाया जेखायजों ना गुरो खायफाया सेन ख'खाजों ओ सेन सायो खायफाया जेजों सारनानै बै नाखौहाय लाबोनाय जायो बे नाखौ जोङो ओ जेरै ना मावा ना बोथिया नास्राय ना फिथिख्रि बैफोर खौ जोङो लाबोनानै सायनानै मोजाङै फोरानग्रोनाय जायो नोंथां नाफाम बानायनो थाखाय आ जेब्ला औ जोंनि ना फोराननाया जायो अब्ला जोंहा थास' बिसं बा थास'नि बिफां खायफाया दुदालि बिफांखौबो होयो आरो खायफाया खुमब्रा बोराइ खुमब्रा फिथाइया नोंथां बेखौबो होयो आ बेजोंहाय ज' लगायनानै ओ उवालाव देनाय जायो नोंथां आ मोजाङै ओ गेब्लेजासे नाजों थास' बिफांजों बा थास' बिसंजों लगायनानै देनानै दोननाय जायो दा देखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ खायफाया ओ औवानि हासुङावहाय सोनानै दोनो नोंथां आरो खायफाया ओ ओ बयामफोरावहाय सोनानै दोङो बेबायदिनो जोङो ओ से दानसिमहालागै जोङो बयेमबा हासुङाव दोनहाबनानै बैखौहाय जोङो फेसेवनानै जोङो नाफामखौ जानाय जायो आरो बेनि मोदोमनाय बे नाफामा जोबोरैनो मोदोमो बे नाफामखौहाय जोङो खायफाया ओ खायफाया ओ बाथोन जायो नाफाम खौहाय आरो खायफाया दै होनानै जहल जायो आरो खायफाया बेबादिनो थास' बिसंफोराव होनानै जानाय जायो बे नाफामा ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिया जोबोरैनो मुंदांखा आ नाफाम होनोब्ला जोंनि बर'नि जाग्रा होननानै दिनै मिथियै रावबो गैला ओ बे नाफाम खौहाय जोङो बेबायदिनो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो जि आइटेक मोननाय जेरै गोखा गोखै जानाय हुदा दा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय आ मैगं हारिनि बा मुलि हारिनि लाइफांफोर आ बे गोखा गोखै जानाय हुदानि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद' फोरमायनो सानदों ओ बे गोखा गोखैखौहाय जोंहा ओ सैथ्र' दानानि जोबथा खालार जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो नोंथां बै सं संख्रान्थियावहाय जोंहा बे गोखा गोखै जानाय हुदाया दङ। दा बे जानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे मुलाम्फाफोर मोननो हायो होननानै गोदोनि आबै आबौमोनहा ओ फोथायबोदों आरो बेखौ दिनैसिमबो जोङो जाबोबाय थायो नोंथां जाय ओ गोखा गो खैगो जायोब्ला जोंनि देहायाव बा जोंनि सोलेराव बेमार आजार जानायफोरा गायो होननानै जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे हुदा दङ। बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओ जोङो दैमा दैसाफ्राव बा हाग्रा बंग्रायाव हाजो हालाफ्राव ओ बैफोर मुलि हारिनि लाइफांफोर जेरै दहाय नोंथां होननाय बादि खिफि बेन्दों थाराय थाराय बिफां बुरि थख' न आरो ओ जाबस्रिं थुनसिनि खेरादाब फिनि आरो जारि नोरसिं, अन्थाइ बाजाब आरो थालिर फस्ला बिदिनो गोबांथार एकस' एकथा मैगंफोरखौहाय खांनानै जोंहा संक्रान्ति दिनाव एवनानै जानाय जायो दा बे मैगं फोरखौ जों खायफाया दाउ बेदरजों एवफानानै जायो आरो खायफाया अमा बेदरफोरजोंहाय एवनानै जायो बेबायदिनो जोङो बर'फो रनि दोरोङारि जाग्रा हुदा बा जाग्रा आदारनि सोमोन्दै जोङो ओ बुंनो हायो नोंथां। दा नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय। ओ दा जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों